हेलौ हेलौ
औ।
खोनादों।
औ खोनादों।
हेलौ
औ औ खोनादों।
हेलौ औ औ खोनादों
औ।
हा?
औ नों बुंदो माखो लागोन।
उम
दिनै जाहा माबासोमोन खुमब्राजों ओमफ्राय खांख्राइ दं।
आतसा ओमबाथ' खद खदानो जानांगो। जोंहा दालिमोन। दालि दालि दालि ओंख्रै। दालि ओंख्रै ओमफाय ना बाथोन।
औ।
ना बाथोन।
उम।
ओरैनो मा ओंख्रिखो बांसिन गोथाव मोनो नोङो?
आंथ' बिदिनो ओंख्रि माने एक आलुखोनो आं बांसिन मोजां मोनो आरो ना जानोबा।
होम। जेनेबा आलुवा फ्रायबो जाजायो। सब जायो जेनेबा
औ आलुखो माने आं आलुखो
ओ आलुवाथ' गोबां रोखोमनि खामना जाजायो
आलुखो ओ उम। आलुखो बिदिबो मोजां मोनो ओमफाय बिदिनो फ्रायबो मोजां मोनो। माने आलुखोनो जाबांनाय जायो आरो ना फ्रायबो।
आलुवा बयनियावबो जाखायो बयबो ओम आलुखौथ' जाखायो बयबो आलु नङाबानो ओंख्रि जाया। आलु आङो बयनावबो थायो। बे मैगं गोथांखौथ' मोननो थाङा आलुवानो थाङो।
ओम बेनोसै। आजिखालि बजारफोरावबो आरो बेखोनो बारा मानसिफोरा जानाय जायो।
उम। आंनियाबो इदिनोसै ओ ओम फेब ओंख्रियाथ' सम क्रिकै जानानै जायो जेनेबा फेभ्रेट दाथ' फेभ्रेट खोथ' जेनेबा गोथाव ओंख्रि बेखोथ' मालाबा गोथाव मालाबा गोथाव जाया होनजाया बयखौबो जायो ओंख्रैखो। जोंना बर'नि ओंख्रि होनबाथ' अनला, सबाय खारै फोरानो जायो ना। जेनेबा जोङो जायो जेनेबा गोथावसिन मोनो। संनायनि सायाव गोथाव थावैया
औ औ बिदिनो जायो सोरबा संनो रोङो सोरबा संनो रोङा
सोरबा खारै गोबाब जायो गोबाब जाया
औ ओ
हेलौ औ खो खोनायाखै हेलौ
मानि बाहाय माने
औ नेटनि प्रब्लेम औ खोनादों
इदि बर' ने ओंख्रिहोन अ आ